हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां? आंनि आंनि रावा मोजाङैनो थांदोंना औ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ नों
आं दा जिरा जिरायनानै दङमोन।
अ बोथोरफोरनि थासारिफोरा बोरै जानानै दं नोंथांमोननिथिं?
बोथोरफ्रा जोमैजों खोबनाय माने अखा हागोन बायदि जाना दं आरो
औ औ औ गोलोम बोथोर बिथिंजों औ औ दैज्लां बोथोरबो नांखांबाय नालाय एसे औ। गायनाय फुनायफोरा सोलिबाय नामा?
औ सोलिबाय थादों गायनाय फुनायफ्रा। सोलिबाय थादों जाहानियाबो प्राय गायबाय थादों माने फुबाय थादों आरो फुनानै आरो गायबाय थादों बेबायदि
औ आङो नोंथांजों फरायसालिनि बागैसो सावरायनो होननानै माने थांखि लानानै नोंथांनि सेरावहाय फन खालामनाय जादों आरो नोंथां
औ रायज्लाय जागोन
सावरायजागोन आरो ना नों
औ रायलाय जागोन दे नोंथां
औ आथिखाल मुगायावहाय जोंना सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि जानानै फैनाय नङा होमबा नोंथां दा जोङो सोलोंथाइखौ जोङो मोननै मोननै मन्दिरावहाय मोनो होननानै बुंनो हायो जोङो गिबि खेत माने फार मायाव मोनो जोङो बिमा बि बिफानि नआव बेनिफ्राय आरो औ बेनिफ्राय आरो नैथिया जाहैबाय फरायसालि फोरोंगिरिफोरजों औ आरो सासे गथ बा फरायसानि बिमा बिफायाबो सानै जायो नङा होमबा जोनोमगिरि बिमा बि बिफा आरो बिथिंजाय फरायसालिनि गुरु औ गुरु दा नोंथांनि नोजोरावहाय फरायसालिफोरा आथिखालावहाय माबोरैहाय जौगादों बा माबोरैहाय गथफोरखौहाय थारलाजों दैदेनलांनो हाद दों बा माबोरैहाय फोरोंनानै दा जों समाजावहाय गोग्गो फरायसाफोरखौहाय दिहुननो थांगासिनो बा दिहुनगासिनो दङ बेनिसै बेवहाय नोंथाङा एसेब्लाबो फोरमायनो हागोन हागोनना
औ सोलोंथाइया जेरैबायदि गोनांथि जाबोदों आ समाजाव माने बेबायदिनो माने फास गिबि सोलोंथाइखौ जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि आ नखरनि बिमा बिफानिफ्राय सोलोंग्रोयो
औ नंगौ नों
माने बिमा राव नङा होमबा बिमा रावखौ जों सोलोंग्रोनायखौ नुनो मोनो बिमाजों सोलोंनाय रावखौनो बुङो बिमा राव नङा होमबा फार्स्ट बेनि उनावसो जोङो स्कुलाव मा मिडियामाव फोरोंगोन बा मा मिडियामाव फरायगोन फरायसाया बेखौ जों डिसाइद खालामो बा थिरां था लायो थेवब्लाबो आं सानो जोंनि फरायसालि जेनेबा जोङो मिडियामखौ जोङो मोजां न'आव सावरायग्रोनानै मा मिडियामाव फरायब्ला फरायब्ला मोजां जागोन बा जोङो गुबुन मेडियामजों फरायलांब्ला जोंनि हारिनि माबाफोर लस जागोन नामा रावफोरा गोमालांगोन नामा बेखौबो जों साननांगौ जायो। आथिखालाव आरो आथिखालाव सासे गथ' बा खुदियाखौ गावनि फरायहोनांगौब्ला माने साननांगौ जादों आरो समाजाव दा फराय सालिनि फरायसालि होनबा जों जुदि नों थाङा जुदि ओ बर' गावनि रावाव गावनि राव बिमा राव जु दि सोलोंथाइखौ होआब्ला बर' सोलोंथाइखौ होआब्ला जोंनि बर' मिडियाम बा बर' बिजोङा गोमालांगोन ओ दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो ओ जि फरायसालियाव फराया मानो माने बर' मिडियामाव फरायनाय फरायहोनायखौ आं लुबैयो आरो
माने गावनि बिमानि रावखौहाय मोजाङै सोलोंलांजानायखौ लुबैयो आरोना?
आरो बेबायदिनो फरायसालिफ्राबो माने मोजां फरायसालियावनो फरायहोनांगौ हायोब्ला ओ बे बेनिखायनो मानो होनबा जोङो गथ' गथायफ्रानो जोंनि भबिसत फिउचार इयुन बेनिखायनो जोङो ओ हानायमानि मोजां फरायसालियाव गुन गोनां फोरोंगिरिजों मोजां फरायसालिफ्राव फरायहोनो नाजानांगौ मानो होनबा नोंथाङा बुंनाय बायदि फरायसानि फरायसालि खौ ओ फरायसालिनि माने केरियार दानाय बा गासैखौबो जों ओ बिमा बिफाजों आरो फोरोंगिरिजोंसो माने जिउवाव गावनि जिउवाव मोनसे सोरां ला बोना होनो हायो आरो गथ' गथायनि जिउवाव सोरां ला बोना होनो हायो मोजां आखल आखु फोरखौ दाना होनो हायो बेखायनो दा आङो नुदों आथिखालाव माने मा जादों गोबां इंलिज मिडियाम बुंनो थाङोब्ला इंलिज मिडियाम सोरबा फोरो एसामिस मिडियामफोराव होनायखौ नुदों आं सानो बेफोरबायदियाव होआलाबासेनो नंगौ सोलोंथाइखौ इंलिस मिडियाम फरायब्लाबो नोंथाङा जिउआव साक्सेस मोनो बा माबा मोनसे जाफुंसार महर मोनो गावनि थांखियाव सहैनो हायो नंगौ एसामिस मिडियाम फरायोब्लाबो बर' मिडियाम फरायब्लाबो थेवब्लाबो जुदि जों गुबुन हारिफ्राव जों रोंनाय मानसिफ्रानो जुदि गुबुन रावाव गुबुन रावाव जुदि फर फोरोंहैयोब्ला जोंनि रावा गोमालांनो बारा सम नाङा आरो बेबादिनो गोमालांगोन आरो बेबायदिनो गोमालांब्ला मिडियामा गोमालांबा बर' मिडियाम फरायसालिफ्राबो गोमालांगोन नङा होमबा? आथिखालावथ' बेबायदिनो जागासिनो। मिडियामफ्रा जोंङो गुबुन गुबुन गावबा गावनि गथफोरखौ गुबुन गुबुन फरायसालियाव होनायनि थाखाय गावबा गावनि मेडियामफ्रा गोमालांदों बिजोंफ्रा बर बिजोंफ्रा गोमालांदों बेखौ नुनो मोनदों आथिखालनि प्रब्लेमा आरो जेंनाया बेखायनो जोङो गावबा गावनि गथ गथ थायखौ सानै हयै माने होनांगौ फोरोंनांगौ बेबायदि आरो माने मोजां फरायसालियाव सायखनानै मिडियाम सायखनानै मोजांङै फोरोंङो माने ओ होनांगोन आरो फरायसालियाव फरायहोनांगौ दा नोंथाङा फरायसालिनि बागै बा फरायसालि माबायदि फराय फरायसालिफ्रा माबायदि जानांगौ बा फरायसालियाव टिचारफ्रा फोरोंगिरिफ्रा सम मथे थांनांगौ ना थांना थांङा बेखौ नोजोर हो होनानै नोंथाङा माने माबायदि जानायखौ लुबैयो माने फोरोंगिरि जों माने फरायसायाबो माबायदि फरायसालियाव फरायनानै मोजां जानायखौ माने माने मोजां जानायखौ लुबैयो नोंथाङा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनगोन नामा हेलौ
थाबैबा सुबुं जिउ
अ हेलौ आ बुंदो दा
मोनाब्लाथाय रबो बयबो नखरावहाय मोनफैजिरनाय बा जानाय समावहाय जोंना नखराव साफ्रोमबो सोद्रोमाया जयैनो मोखांनाय लायनाय जानाय बे नंगौ बा बेसेबां बाजिनिफ्राय थाखोआवहाय फोरोंथाइ होनाय जायो बेफोर गासिबो जोंना माखासे नेम खान्थि थिखानाय थाख आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानदों सासे फोरोंगिरिया गोबां दायथ थायो रोजा रोजा गथफोरनि सिमां साननाय हनाय बा गारजेन बिथांमोननि सिमां बिदिनो सासे फोरोंगिरि बा गंसे फरायसालिनि फोरोंगिरिनि सायावनो थाजोबो आरो दा बिथांमोना गावनि फरायसाफोरखौ फरायसालियाव दोनहैनायनि थांखियानो जाबाय गाव बिसरनि फरायसाखौ जाहाथे फोरोंथाइ होनाय जुगि सोलोंथाइ होनाय फरायनायावहाय आखा फाखा खालामनाय बे थांखि बेसे बिथांमोनहा फरायसालियावहाय दोनफैनाय जायो नालाय गथ' गथायफोरखौ बेनिखायनो आं सानो सासे फोरोंगिरिया फोरोंगिरि महरै गावनि खामानिखौहाय जोबोद गोख्रोङै माने सांग्राङै मावनाया गाहाम मानोना जोंहा फोरोंगिरिया जुदि गोख्रों जायोब्लासो फरायसाफ्राबो गोख्रों जानायखौ जों नुनो मोनो फरायसालियानो जुदि अबहेला जायो बा लोरबां जायोब्ला सम मथे मोनफैयाब्ला होमबा जोङो फरायसा फोरखौहाय मा रावजों बुजायगोन बा मा थांखियै जोङो बिथांमोनखौ फोरों नङागोन नङा होमबा बेनिखायनो जोङो
दा जोंहा दा जोंहा सोलोंथाइनि बि बिथिङावहाय था खो खथा जेनेबा हमनानै ला फरायसालियाव आं सलांखादों माखासे रुल्स बा नेमखान्थिफोर थायो बै नेम खान्थिखौ बिथांमोना बायनानै सोलिनांगोन गु रिंगायाव जुदि मोनफैनांगौ होनोब्ला बिथांमोनहा मोनफैथारनांगोन बेखौ आरो बेबायदि खालामनांगोन आरो थाखो खथायावहाय जुदि गु गुबाजिनिफ्राय थाख थाखोआ जागायोबा बेयो गु बाजिनिफ्रायनो थाखोखौ लायोब्ला मोजां जागोन आरो बेबायदिनो फरायसा फोर स थाखोवाव फरायावहाय फरायनायनि अनगायैबो बायजोनिफ्राय मोननाय माखासे गियानफोरखौबो बे फरायसा बिथांमोननि सिगांङावहाय सम सम गेजेर गेजेर फोरोंथाइ होनांगोन बा खिन्थानो नांगोन हमनानैनो आथिखालाव बोरै बोरै सोलिगासिनो दंङ बा मा जानो थां दंङ माखासे थुलुंगा थुलुंगायारि खोथा बाथ्रा फोरखौहाय बुंनानै फरायसाफोरखौहाय माने मुजिहोनो हानाय गोहोआ सासे फोरोंगिरिनियाव थानांगौ होननानै सानो आरो दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा
अब्ला नोंथां जोबोद मोजां गियान मोनो